हेलौ।
औ।
औ नोंथां खोनादों।
बेथा
हेलौ।
औ नोंथां।
औ औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों आं।
औ मा खालामदों नोंथां?
आं दा नोंथां ओरैनो फनसो नायगासिनोमोन। ओरैनो।
नोंथाङा फ्रि बा नोंथांजों फंनैसो रायजलायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ आं इडुकेसन सोलोंथाइनि सायावहाय फंनैसो सावरायनो थाखाय फन खालामदोंन नोंथांखौ नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां सावरायजागोन फ्रि।
सोलोंथाइ होनोबा बे मिथिखागौनो नोंथां सोलोंथाइआ सोंनि थाखाय बेसेबां गोनां नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां। जोबोद गोनां सोलोंथाइ जोंनि थाखाय जिउआव
औ
बि
दा आगोलनि समाव माबायदि मोनो आरो दा दानि समाव सोलोंथाइया बेसेबां गोनांथि बिनि सायाव नोंथाङा फुंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
औ दा सोलोंथाइ होनोब्लाथ' नोंथां सोलोंथाइया जाहैबाय मोनसे जेनेबा गियान बुथुमनाय ना? गियान बुथुमनाय बा गावबा एबा रोंगौथिफोर बुथुमनाय बा बेब'हारफोर बुथुमनाय बा जेनेबा ओ बुथुमनायखौनो जेनेबा सोलोंथाइ होनो बेफोरखौ माने सोलोंथाइनि सोलोंथाइजोंनो जोङो बेफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो गावनाव मोनसे मोजां गियान आखल आखु ना मोजां बेब'हार मालायफोरजों जोङो माबायदि रायलायनांगौ माबायदि बेब'हार खालामनांगौ बेफोर गासिबो सोलोंथाययावनो थाजा आरो दा दा होनोब्लाथ' जोंना सोलोंथाइया बुंनो थाङोब्ला ब्रै जोनोम जाजेननायफ्रायनो जाजेनखायो आरो थैजासिमखा। उन्दैफोराबो माने बे मानबायनाय सोलोङोना बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ मोनसे रोखोमनि
मानबायनानै मानबायनाय सोलोंनायनि उनाव रायज्लायनाय सोलोंगोन लासै लासैयैनो गिबियावनो माने बिमा बिफाफ्रानो गिबि फोरोंगिरि जाखायो आरोखि सासे
नांगौ
जेनेबा औ सासे गथ'नोबा सासे जेनेबा
औ औ
सोलोंगिरिनो गिबि फोरोंगिरिया जोंनि बिमा बिफायानोखा।
उम
औ आरो बिनि उनावसो बेयो जेनेबा फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइखौ लाहैयो फरायसालियाव सोलोंथाइ लानाया जाहैबाय ओ बे बेखौ फरमेल सोलोंथाइ होनो जायखौ जेनेबा मोनसे बेफोर बे गुबुन सोलोंथाइ जालायबाय आरोखि।
नोंगौ नोंथां।
औ दा बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोहाय माबायदिमोन गोदोथारावथ' जोंना सोलोंथाया जोबोद मोजाङानोमोन होननो थाङोब्ला गोदोथारनिखौ होनोब्ला आरोखि जेनेबा ओ हिस्ट्रियाव नायोबा जोंनि बे भारत हादराव बे बेडिक पेरिदफोर होनोम मोना जायखौ जेनेबा रिग बेद आखोरबो बेग बेफोर दङ ना बे टाइमाव माने ओ सोलोंथाइया बिराद मोजाङैनो दंखायोमोन गोदोहाय। आरो मा होनोमोनदों र' फरायसालिखौ गुरुखुल गुरुकुल होननानै बुङोमोन ना नोंथां।
नंगौ नोंथां औ
गुरुकुल बेथाइनानै जोबोद मोजाङैनो ज बिगियान सानखान्थि बे बे बे समावनो सोलोंबोखादोंमोन आरोखि ओमफफ्राय बिदि बिदिनो लासै लासै लासै लासै फैयै फैयै फैनानैसो जोंना एसे जेनेबा नैबे ओ जेनेबा बावाखैयानो होनजायो जेनेबा ब्रिटिश पिरियद होनजागोन आरोखि जेनेबा ब्रिटिश पिरियद समाव इंराजि बे टाइमावसो जों एसे जेनेबा गोग्लैफिननाय बायदि जादों आरो सोलोंथाइफोरा ना
औ
जेनेबाह ओ हिनजाफोरखौ आलदा रोखोमै नायो हौवाफोरखौ आलदा रोखोमै नायो बिदि जादों आरोखि। आरोखि हिनजावफ्राबो सोलोंथाइ लानो थांनो मोनामोन हौवाफ्राल' बेफोरबायदि नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ नगौ
आरो जेनेबा जोङो जोंनिखौ होन होननो थाङोब्ला गोदोहाय ओ ओ एफाग्राब सोलोंथाइ फरायसालिनि सोलोंथायाव गोसो होआमोन आरोखि गुबुन सोलोंथाइ याव गोसो होयोमोन जेरै जबा हाल खदालफ्राव हाल खदालफोर बेफोराव जेनेबा ओ जिब जुनारफोर फिसिनाय मानाय बेफोराव जोबोर होयोमोन आरोखि खिन्थु फरायसालिनि बेलायाव बांद्राय जेनेबा फरायसालिफोरबो बारा गैयामोन ओंखायनो
बेफोरनि फरायसालिनि सोलोंनायखौ बारा खाबु खाबु लानो हायामोन आरोखि बारा खाबु मोनामोन। खिन्थु दानि बेलायाव नायोब्ला गासिबो बे फरायसालिनि सोलोंथाइखौ गासिबो लाजोब खायो आरोखि गसिबो फरायसाफोरानो दा होननो थाङोब्ला आरो आरो जोंना दायो
नंगौ नोंथां।
टेक्न'लजि जुग फैबावबाय रोंनायनिफ्राय रोंसिनलांगासिनो फ्रा गोदोहाय जेनेबा टेकनलजि बाहायनाय जायामोन दा खिनथु बिराद टेकनलि बाहायनाय जाबाय ब्लेक बर्ड हवाइट बर्डफोरनि जायगा गुबुन गुबुन टेक्न'लजि जेनेबा टिभिफोर जों फोरोंनाय जायो भिडिअ'फोर देखायनानै बेफोरबायदि गो गो गोबाङानो जौगालांगासिनो आरोखि सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथां होननो थाङोब्ला
औ
माबा फंनैसो
औ नोंथां नंगौ बे सोलोंथाइया आगोलनि समावहाय एसे जों
आं मिथिनायाव आरो एसे सिगाङावहाय जों सोलोंथाइखौहाय बांद्राय इम थेन होआ मानो गायनाय फुनाय बे बे दानाय लुनाय बे बेावहाय बांसिन गोसो होयोमोन होननानै आंबो मिथिगौ नाथाय बोथोर सोलाय बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोंनि दानि नैबे दा जेनेरेसन जिहेथु सोलिगासिनो दं बेयाव दा सोलोंथाइया दा कम्पिटिसन बायदिसो जानानै दङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
सोलोंथाइखौ दा बा दा बाद गिनांलायलायगासिनोसो आरो नङा होमबा मानो होनबा मानो होनोबा सोलोंथाइ गैयाबा जोङो दा आगान सेबो आगान सुरनो हायि बायदि जानानै फैबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जों अबावबा मोनसे फिसा खामानि मावोबाबो जोङो सोलोंथाइखौ गोनां
औ सोलोंथाइ नांगौ जायो आरो लोगोसे जेनेबा माबाफोर साखा ख्रिफोर लानोबाबो
औ औ औ
जायो
साख्रि बाख्रि लानोबाबो जों औ नंगौ नोंथां जों फिसा खामानि मावनोबाबो दाना सोलोंथाइनि लेखा नांगौ गोनां जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दा सोलोंथाइखौ जों दा बांसिन गुरुत' गोनां खालामगासिनो दं आरो इम्परटेन्खौ बांसिन होगासिनो दङ दा हिनजावफोरबाबो हौवाफोर बाबो दा समान समान बादि नांजलायनाय बायदि जागासिनो दं नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दायो आरो सोलों थाइनि बेलायाव दा अनलाइन फैनानैथ' आरो साबसिन जाबावबाय जे आजिखालि उन्दै उन्दै गथ'फोर बा कलेजनिखौनो होनबा स्कुलफोरावनो होन नङा होमबा
औ नंगौ
आं दा सोलोंथाइनि थाखाय आरो ओ गोदान गोदान दिडिजिटेल जों दा फोरोंनाय नुनो मोन्दों गेरै नोंथाङा बुंदों
औ
बे रोखोमनि आगोलनि समावथ' दा उन्दैफोरखौ फोरोंनो थाखाय ओ बिदि माबा गैयामोन आरोखि दाथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय दा आरो गोदान गोदान ओ माबा खुलिगासिनो आरो जेरै दा आइ सिडि एस होनो दा बे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय स्पिसियेल बेफोरबायदि स्कुलबो खुलिनाय खौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय उन्दै उन्दै गथ'खौबो जोङो जाहाथे बेखार थाया गेलेनानै जाहाथे टाइमखौ समखौहाय बिदिनो नस्थ' खालामा बिनि थाखाय बेखौबो नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ
नुनो मोन्दों सोलोंथाया बहुत गोनांथि जानानै दङ' जोंनि बिनो दा सोलिबोनाय जाबाय
औ नंगौ नोंथां
उ
बे जेनेबा आइ सि डि एस आव आइ सि डे एसाव गथ'फ्रा गेलेनानै सोलोङोना नोंथां
औ औ नोंथां गेलेनायजों सोलोङो गेलेनायजोंनो जोङो उन्दै उन्दैफोरखौ फोरोंनायखौ नुनो मोनदों आरो बै गथ' फ्रा बिदि फोरोङोबा सोलोंथाइ लानोबो एसे गोरलै जायो
औ
नङा होमबा गेलेनायजों नायनो बेफोर जिनिस बे रोंलाङो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां दा जोङो आङो आङो नुदों आरोखि आंनि मेगनजोंनो दा गथ'फ्रा थाबसिन रोंसिननाय जायो
नंगौ नोंथां
जेनेबा अ आ इ फोरखौ बिराद उन्दै समावनो रोंखायो दाना
नंगौ नोंथां ओम
अ नंगौ ना नोंथां
औ
माने बिदि आइ सि डि एस फ्राव हरो आरोना बिदिनो थिन बोसोरफ्रावनो हरजेनो ना दुइ बोसोर थिन बोसोर जाबानो होमबा बे टाइमाव खायो बे बुस्थुखौ नुयो बे बिराद मोजां आगान आरोखि ना नोंथां ना
नंगौ नोंथां
उम
ओम
दा होमबा नोंथां नै जोंना औ खोनादों खोनादों नोंथां
औ नोंथां नोंथांजों सोलोंथाइनि फारसे सावरायनानै मोजां मोनबाय नों नोंथां नोंथांजों आरोबाव फिन खेबसे लोगो मोनबावगोन होनना आसा खालामो नोंथां नङा होमबा।
औ नोंगौ नोंथां
औ जोंना नै रायलाय सावरायै सावरायै समाबो जानानै फैबाय बिदिबा दिनै लाखिथ'- सै नामा नोंथां
औ जायो दे नोंथां। दे नोंथां